औ हेलौ औ खोनाबाय
हेलौ औ खोनादों
ए उम
दा मा खालामबाय दं
ऐनोदं
उम ओमफ्राय खबर सबरा माबोरै मोजांङै दंना
खोनायाखै
मोजां थ दे औ खोनादों
साखाथि आव खामानि मावगासिनोखोमा सोरबा ना खाथियाव खामानि मावगासि खौ सोरबा साउड खोना बैदों अ
सिरि सायलेन जानांगौनो जेबो नङा एसे एनै आं बेनिफ्राय बांसिनाव रायलायो साखाथि एसे सिरि जायोबा मोजां मोजां जाहैदों आरो स्रां स्रां जानांगौना सोर खोनासंबाय थायो ओमफ्राय खोनासंनानै
ओमफ्राय
बेसां मोजां माबा जादों सावरायनाय जादों बेनि सायाव माबाया हाबो आरो
औ
रां आ
ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन दहायलाय
जोंहा माबासोमोन जोगोनार जों ना जोगोनारजों ना ओमफ्राय ना बाथोन सोमोन
अ उम ओमफाय दालाय मा ओंख्रि संखो अखाया' नै दाय थाइब्रैखांबाय एसे
माबासो ना बाथोन खोमसि जादों हाथवाखै
अ अ उम माबा सोंनो नागिरदों नोङो
जेबो सोंङा ए माबायदि रायलायनांगौसो होनदों आं
रायलाय नाया उम र' एसे आयडिया एसे माबा होनोसै आं माने थायद ना मा होनो
उम
एसे खोन्थानोसै आङो बोरैरायलायनांगौ ओ जेनेबा दावबायनाय। हारिमु। जानाय लोंनाय आदार जेनेबा सरासनस्रा ओ सरासनस्रा रायलायनाय ओ जेनेबा मा खामो मा मायो जे ओमफाय जेनेबा फिथाइ सामथाइ बोथोर आदार ओमफाय जानाय लोंनाय। ओमफाय दावबायनाय आबाद
ओम।
बिसोरनि सायाव रायलाय हायो आरो।
ओम।
ओमफाय बोथोर मोनसे बोथोरनि सायाव रायलायनो हागोन।
ओम
दाथ' दैलां बोथोर सोलिगासिनोना
ओम।
ओम दैलां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो?
बेदि बा बिफोरखौ रायलायनांगौ दां होमबा।
ओ बेबो रायलाय जायो ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंसा?
जा माइ लसो गायनाय जायो दा
ओम ओम।
ओम ओमफ्राय दा सानदि
माबायदि माबायदि गायनाय जायो माइखौ? न'आव हालौवो मोसौजों हालौवोना
बहा दालाय मथि मोसौजों हालेवबावनो टेक्टरजोंसो हालेवो
ओम मोसौ दंना गैया नोंसिनाव? हालौग्रा।
हालौवग्रा गैया।
ए बाथो टेकथो ओम टेक्ट'रजों हालौवो इदिबा
ओम।
ओम। ओमफाय न'आव गायजोबो ना ना हाजिराखो लायो?
बहा नो गायनो हानो मा हाजिरासो लानानै गायफिनबाय आद्रा थानायखो न'आव गायबाय।
ओम ओमफाय अबा अबा गा गामियाव बिदि माबा खोनादो दाव आङो माने सावरि जानाय।
सावरि जाहाबो सावरि गायदों। जोंहाथ' सावरिबो गायदों माखासे ओमफाय मा माखासे हाजिरा लाबाय। ओमफाय बेखौनो दा सुखुगासिनो जोंहा सावरि फैनायखौ न आव गायखांबाय नालाय मैया।
ओम ओम।
बि सावरि
औ नोंसिना जोब्बाय इदिबा? न' आव गायनाया।
मैया फुंसे।
ए
सावरि सुख'नांगौ दं।
उम
जोंनावखा गायफैबाय नालाय बिसिनाव गायहैफिननांगौ।
आरो सानबेसे सुख'हैनांगोनलाय।
गासिबो फैसा जरबोबाय दाखलिबो समाज समान गायनाय जाबायना जेहा हाजिरा लानानै गायबाय ओमफ्राय माखासे बेखौ बिलेजोंनो बिलोखौ थिनहरनानै बेस्रावनो हाजिरा हरबाय आरो
अ इदिबो इदिबो जायो एदियाान ने।
जों थांनो हायासै नालाय बिस्रा मानसि जोंनाव जोंहा नाखौ मोनगोन होननानैसो फै खाफैनाय नालाय। ओंखायनो बेलेगखौ जोंहा थिनहरनानै बिनो हाजिर हरबाय आरो जोंहा।
अ ओम
नोंसोराव मा खालामो दासान्दि?
हो आंथ' ओरैनोसो दंलाबायो जि जेबो गैथ'थारा ओहो गायासै आङो सान्दुंबो गोसा। सिगाङाव गायदोंमोन बोसोरसेल' गायदोंमोन आङो
बि खस्थ' मोनबाय बिनिफ्रायनो गायासै आं।
उलथ सा दं।
मारा जासिम हानाय मानाय गायनायनिफ्राय लानानै हानाय मानाय। मारा होनाय न'सिम माइ लाबोनाय।
बारा जादों। गायालासिना माइ बायनायबा आग्लायलायगौमोन। दैया दैलाङाव माबाबा मा होनो बे जाम्फैनि जाम्फैनि माबाया जियायोबा। दै ओंखारबा मोनो मोननायालाय। ओमफ्राय बोसोरथामसो जाबायना जोंनिथिं। बिदि दैयै माबाया जि जायैया दंग'फ्रा।
दै जायोबासो थाङो दुब्लियाव दैयानो जायाना।
ओम
ओमफ्राय नों नोंसिनिथिंबो मान दै मोना नामा दुब्लिनि
मोनो जोन ओरै बेसरगावनि माबानिया फैयो बान्दोनिया ओमफ्राय एसे अखा होबानो बारासो जायो दाखालि बार जानसैमोन। मैया अखा हानायाव।
ए
बारासैजानोसै
उम दा नांगौ बायदि दं इदिबा दैया ने।
दां एसे अखा हाबा रानथ्र' हरनांगौसो ओमफ्राय बोरैबो बोरैबा नागार
बा बारे। दुब्लियाव आबाद मावनाया बिदि एसे एनै
गायगोदानखाय बयहाबो दैखौ बारा सोआना। थैजानो गियो।
उम।
जादों थांनाय बोसोराव राव ना मा मोन? खाथि सिमासेनिया गायखांबाय। ओमफ्राय जोंहा ट्रेक्टर हुबायना।
औ उम।
टेकटरजों यै दैया बुसावनानै।
बुसावो ओ।
औ गायखानायाव हाग्रा थांबायना।
देन्जार देन्जार खालै ने?
आं बिदि जादोंब्रा।
हो? सिगाङाव आंबो इदि जादों होनदोंमोनलां। हालौ हैनो लामा मोना। माबा हाजिराफोर थांनो लामा गैया इदिनो। उम गेजेरना। औ औ बयनिबो गेजेर ना हाया। ओरैबो लामा गैया ओरैबो लामा गैया बिदि जादों आङो। आयु! गाबनोना मानो जाखादों आङो।
माबाया ओं गोथौथ'।
ओमफाय खुनुरुखुम एकदम थाखा फैसानि ज'राव फोजोबनो हादों हानायालाय। औ। मालायफोर गायनायनि सिगांनो गायखां गायखांखानांगौना गायनानै लाखानांगौ।
जानानै।
उम।
खायसे खायसे
होमबाबो लाब मोनासै मुलनिल'' मोनफिनबाय।
नोंसा?
उम।
एह उम।
नोंगौ।
मोननाय नोंथारलामोन ओमफाय आथुर आथु ओंखायनो हाजिराखौ लिंहरनाय
ओम ओम। हाजिरा बेसेबां होयो दा नोंसिनिथिं?
उम जोंहाबो गायथे था फ सोयोमोनना।
औ।
ओमफाय हाजिराखौ मानसि बुरजा मोनिखायसै ओमफाय न'आवनो दंखायो नालाय बिसिना इसे इसे रि हालेवनानै गायबाय आरो लामा दोनबाय।
अ।
दिनै गायखांबाय दां बिस्राबो जोहा मैया गाय गायखांबाय आरो
हाल जांख्रा दंमोन नामा इदिबा मैया?
सालथिनस'।
आंनि रायलायनाया बिराद लासै जादों नामा नोंनाव सहैनाया?
हादोरनिया हादाननिखौसो लायदोंमोन लां।
उम उम।
साराय थिनस' बबा बबा थिन स'यानो खोमा। बै बोसोरनि बोसोरथाम जाबायलै देग्लायजों जोंहा साराय थिनस' हरनाया।
बारायबावबायसो नामा दानजालांसिगोन।
हरजागोनना हरजालाथाय आंनिया माबा मोनसे मोनसे लासमोनखम
सानसुसिम हाबाय आरो खुनुर खुम दब्लायसेल'मोन नालाय।
अ अ। होम
दे होमबा।
औ बेसेबांसिम खारगोनथाय बे समा समालाय खारगासिनो दं दिनै बिराद बारा समालाय खारगासिनो दं नै बिराद बारा खारदों दिनै। र' बेसेबां गोबावसिश थायो नायथारनो आङो
ओंखाम जासिगोन नामा ओमफ्राय?
हो?
ओंखाम जासिगोन?
औ खोनादों।
ए हाब नोंनिखौ गोबुद थांथारबाय थांथारदोंलै र' ए मानि सेब' जाखो।
हैद बांद्राय गोबाव दोनजानाय नङालै दाननोसै दे?
औ।
औ दानोसै दे।